औ
औ खोनादों ना
औ खोनाबाय ओ दा जों
औ
दा मानि बेलायाव सावरायगोन जोङो बेखौ नोंथाङा फोरमायग्रोदो
औ हामबाय होनो नोंथांखौ फुंनि गोजोननाय जासि सि हरग्रोनाय थाबाय
औ
दा दा जोङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै एसे सुंद'यै सावरायनो हागोन ना नोंथां जेरै जों सोलोंथाइ होनबा गासैबो मिथिखायो बेबायदिनो जोंनि थाखाय सोलोंथाइया होननानै सिनाय जायो
औ
बिनि थाखायनो जोङो सोलोंथाइ लानाया दानि जुगावनायनि थाखाय गोनां जोङो बेबायदि फरायनो स्कुलफ्राव थांनानै मोजाङै बेबायदिनो सोलोंनानै बेबायदिनो मोजाङै फरायलांनानै बेबायदिनो आं सासे जे मानसि गेदेर जाहैगोन होननानै बेबायदि बिदिनो गोसो होनानै फरायबासो जोङो बेबायदिनो गावनि थांखिखौ जाफुंहोनो हायो दावगालांनो हायो बिनि थाखायनो जों जोङो सोलोंथाइ लानाया जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि बेबायदिनो गेदेर गोलाव जाबासो नोङो सासे मानसि गेदेर जाबास सो बेबायदिनो सिनायजायोबो बेबायदिनो मान होजायो नाथाय नोङो रोङाबा बेबायदिनो सोलोंथाइ गैयाबा नोंखौहाय नायफिना बेबायदिनो नोंखौ मानसि होननानै सिनाया बिनि थाखायनो जोंनि थाखाय सोलोंथाइ थाइया गोनां बिनिखायनो जोङो फरायसालियाव थांबा बेबायदिनो जोङो सानसेबाबो आङो मोनसे बेबायदि बिदिनो मानसि गेदेर जाहैगोन होननानै थांखि लानानै फरायनांगौ बेबायदिनो जोङो सोलोंलांनांगौ ओनिफ्रायाय नोंथाङाबो सोलोंथाइनि बेबायदिनो सावरायनो हागोन
औ
औ
दा सोलोंथाइनि बे बेलायाव आंथ' एसेबां गियान गैया होमबाबो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय थांना थानायाव जोंनि थाखाय माबायदि गोनांथि होनना बुङोब्ला माबायदि गोनांथिथार
औ
बियो सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मोनसे गोनांथार मानो होनबा बियो जोंनि थांना थानायाव गोनां थि माबायदि गोनांथिहाय आं बेखौ बुंगोन जोङो बहाबा थांबा नाथाय जोंनो रोंखा राखा
औ नंगौ
मोनसे माबा मोनसे जे मिथिनो थाखाय जोङो बेखौ सोलोंथाइ नांगौ नांथारगोन बेखौ मिथिनो थाखाय औ जोङो जोङो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो मेगन खाना फोरबायदि जेबो नोङो नोङो रोङिखौ नोङो मोनफुंनाय नङा मावनो हानाय नोङो बेफोरबायदि आरोखि
नंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथो जोङो बेबायदिनो लामा सामा थाबायनायावबो माबा आन्दाय जागोन बेबायदिनो आन्दाय होजागोन बेनिखायनो दा लामा सामा थाबायनो थाखायबो गारि मथर गाखोनो थाखाय थाखायबो बेबायदिनो लेखा फरा रोंनांगौ जायो बेबायदिनो सोलोंथायाइ गोनां जानाङो। बेबायदिनो नामफोर नायनो थाखाय साइनबर्डफोरखौ नायनो थाखाय। बेबायदिनो। जोङो बेबाय सोलों। थाइ गोनां। जानांगौ आरो। दानि जुगावथ' गासैबो बेबायदिनो लकेसन नायनानैसो जेरावबो थांजोबो। गासैबो बेबायदिनो। दानि जुगाव रावबो आन्दायला दानि गथ'फोर दानि देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर बेबाय। दिनो जेराव। बो आखा। फाखा बेबायदिनो सोलोंथाइ थानायनि थाखै। नाथाय। गोदोनि जुगावबा बेबायदिनो जेबो गैयामोन आरो आन्दायनाय मानायबो गैयामोन जेबो लेखा फरा।
औ।
बाबो थाबायनानैबो थांनो हायोमोन नाथाय। दानि जुग। गावबा। दा बेबायदिनो। जोङो सोलोंथाइ गैयाबा बेदिनो सिंबो जायो। बेबायदिनो। गासैबो रोंजोबनाय जायो बेबायदिनो गासैबो लकेसन नायनानै जेरावबो थांजोबनो हायो। रावबो। आन्दायनाय गैया।
औ।
औ बिनि थाखायनो जोङो लेखा फरा रोंनाय। या।
औ।
बेबायदिनो
औ। नोंथांनिखौ मोजाङै खोनायासै आङो। ओ नेटआ एसे प्रब्लेम जादो।
खै नोथां। खोनाबाय?
खोनाबाय दा।
औ। औ।
दा मा सोंदोंमोन नोंथाङा औ।
बिदिनो।
औ।
औ औ नोंथाङाबो सोमोन्दैनो मा बुजि सुंद' सावरायनो हाबावगोन।
औ।
औ।
औ सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मोनसे सैथो सैथोनि आरो बेयो मोनसे जिउजों दाजानाय जिउजों। खुंजानाय मोनसे बियो आरो बियो मोनसे। बेजों मोनसे गियानबो आरजिनो। हायो।
औ।
जोंनि संसार दानायाव जोंनि। मा होनो लामा हान्थिनायाव। ओ जोंनि।
औ।
बुजिनो गोनां गय बायदि आरो मोनसे। आरो बिनिख्रुइबो आरो बायदि। आरजिनो हायो। मोनसे। थांना था थां। थानायनि मोनसे राहा लामा बायदि मोनसे।
औ।
बा नोंनि मेगनखौ खुलिना होनाय बायदि। बेफोरबायदि आरो आरो सोलोंथाइ गैयाबा मेगनानो खाना बायदि औ
औ औ नंगौ नोंगौ नोंथां बुंनायाबो सै थो सोलों थाय गैयाबा बेबायदिनो गावनि थांना थानायनि न'खर खुंनायावबो एसे उसुबिदा जायो बेबायदिनो सोलोंथाइ थाबासो जोङो बिदिनो लेखा फरा रोंबासो जेन'बा गथ' गथाय खांनाय न खर बेंनायावबो एसे इजि जायो बेबायदिनो माबा माबि बेबायदिनो बि जिनेसफोर मावनानै जानो हायो आरो
औ
सोलोंथाइ गैयाबा लेखा फरा रोङाबा बेबायदिनो बिजिनेसफोर बेबायदि मावनोबो हाया नोङो गोलोमदै बोहैहोनानै बेबायदिनो हाजिरा मावनानै जानो गोनां जायो फरा सोलोंथाइ रोङोबा मावनो मावनाय बिजिनेसफोर खारनायावबो जोंनि न'खर दा नाय आरो गथ' गथायाइ फोरोंनायावबो हेफाजाब होयो नाथाय बेबादिनो सोलों थाय गैयाबा बेबायदिनो गोलोमदै बोहै होनोनानै बेबायदिनो गिनानै खस्थ खालामनानै गावनि न नखरखौ फिसा फिसौखौ बेबायदिनो नायनो गोनां जायो आरो गथफोरखौ बेबायदिनो फोरोंहोनो गोबां खस्थ जायो बेबायदिनो दाथ फिसफोरानो बारायाव बारा बारिलांगासिनो। बेबायदिनो जोंङो दानि मानसिफोरा बांसिन बेबायदिनो प्राइभेटाव सोनाय जायो नाथाय फिसफोरा इथिं बारिबोगासिनो जोंङो दा नखरखौ फेदेरलांनो हायाबा जोङो ग- थफोरखौबो बेबायदिनो सोलोंथाइ मोजांङाव होनो हाया जायो
औ
ओ नायोबालाय जोंङो सरकारि स्कुल फोराव फरायनायफोरानो गोबां बेबायदिनो मास्टर इन्जिनियार बेबायदि जाबोनाय दंङ नाथाय जोंङो दायो बांसिनखौ नुनो मोनो बेबायदि गासैबो प्राइभेट स्कुलाव होयो स्कुलाव होनाय बेबायदि उन्दै समाव बेहाय बेबायदिनो थाखा फैसा गारनानै फोरोंलांनानै नाथाय बेखौ जोंङो मोजां मानसि खालामहैनो हायाबा गिदिर गोलाव खालाम हैनो हायाबा जोंनि थाखाय लस जायो बिनि थाखायनो जोंङो सर- कारि स्कुलफोरावनो फोरों मोजां फोरोंनानै टिउसन फोर होनानै बेबायदिनो सोलों- थाय लाहोनो हाबा मोजां जायो आरो जोंङो बांसिनखौनो नु- हादों सिगांफोरनिखौ बेबायदिनो सर- खारि स्कुलाव फरायनानैनो मास्टर इन्जिनियार दा डक्टर जाबोनाय बुहुद दंङ जोंङो नुनो मोनो मि नो मोनो दा बां गासैबो बां- सिन प्राइभेनावसो होनाय जायो।
औ
अब्ला नोंथां दिनैनि जोंनि सोलोंथाइनि सावरायनायखौ बेयावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ दोनथ'नोसै दे।
औ दे
औ औ गोजोनबाय।
औ